औ खोनादों। आंनिखौबो खोनादों ना?
अ दासो खोनादोंमोनाथो होनबा?
औ मा खालामदों होनबा नोंथाङा?
आं दंथ'यो नै ओरैनो एसे
औ जेरावबो थांथ'वाखै नामा आंबो नै जिरायनानै दङ।
रुम सिङाव अ जोंना दिनै मा टपिकनि सायाव रायलायनो सोलोंथाइनि सायाव ना
दिनै औ जों होनबा सोलोंथाइनि सायावनो रायज्लायनोसै दिनै
औ
औ दायो नोंथाङा सोलों थाइ होनब्ला ओरैनो मा बुजियो एसे फोरमायनानै होदो।
सोलोंथाइ होनब्ला ना? सोलोंथाइ होनना बुङोब्ला मोनसे सोलोंथाइनि सोदोबनि ओंथियाथ' जाहैबाय सोलोंनाय।
औ।
मोनसे सोदोबनि ओंथि बे सोलोंथाइनि सोदोबनि ओंथिया जाहैबाय सोलोंनाय। ओ बेसे सोलोंनाया गोबां रोखोमनि सोलों सोलोंनाय जानो हागौ आरो।
उम उम।
नोङो हमना ला बिजाबनि ओ बिजाब फरायनानै सोलोंनायबो जानो हागौ। बा सोरनिफायबा गियान गियान सोलोंनायबो जानो हा गौ बा माबा मोनसे खामानि दामानि आइजें आइला हेबनाय बा माबा मोनसे बानायनाय गासै सैबो माने जाय बुस्थुखौ नों रोङा बै बुुस्थुखौ नोङो सो सोलोंनाय बेनो मोनसे सोलोंथाइ जागोन आरोखि। औ बेखिनिखौनो माने सोलोंथाइ होनना बुंगोन आरोखि।
दा जोंनि समाजाव जोंनि बर' समाजाव सोलोंथाइ होनोब्ला जोंनि मानसिफोरखौ फरायनायखौ नायनो थाङोब्ला गोबां खमैनो नुनो थाङो आरोना। गुबुन रायजोफोरनिख्रुय दा जोंनि बर' समाजनि सोलोंथाइया माबायदि थास सारियाव दङ होननानै नोंथाङा सानो? फोरमायनो हागोन नामा?
दा जोंनि नेम भारत हादरा जि गुजौ ब्रैजिस्नि मायथाइयावसो ओ ब्रिटिसनिफ्राय उदांस्रि जाखानाय आरो बे समनिफ्रायनो जोंनि भारत हादराव बांद्राय इसेबांस जौगानायबो नंखासा खाया। जों भारत हादर जौगाहोनायनि उनावसो नोङो जोंनि भारत हादरा हारसिङै सरकारस सालायनो हानाय मोनसे ओ खेमथाया फैदों बेनि उनावसो माखासे सरखार दाखांनायनि उनावहासो माखासे स्कुल कलेज इउनिभारसिटि बेफोरबायदि ओ गोबों बोस सोरनि उनाव बेफोरबायदिया बांद्राय समावहाय जाफैदो जाफैयाखै आरो ना। ओनसोलफ्राव थिग बेबायदिनो बर'आथ' जोंना ओ सा सानजा भारतनि आसाम हादराव थायो। आसाम हादरनि सा ओनसोल अरुणाचल हाजो बे उम बरडाराव बांसिन मेजरिटि हिसाबै थानाय जायो आरोखि। दा बेस थानाय हिसाबाव एसे गोजानबो जायोना नर्थ इस्ट हिसाबै दा बेखायनो बांद्राय सफैख'वा नों खामानि मावनाय स्कुल कलेज बै समाव बांद्राय इसेबां गैयामोन नालाय खस्थआ दा बेफोरावनो एसे उन जादों आरोखि जोंनि फरायनायफ्रा ओमफ्राय दा एसे जौगाबोबाय डेभलप जाबोबाय नालाय कान्ट्रियाबो दा लासै लासैनो बे जौ गाबावबाय आरो फरायनाया
दा जोंनि समाजाव जोंनि समाजाव थ' बर' बिजोंनिफ्राय फरायनाया आगोल गैखायानोमोन। बुंनो थाङोब्ला नाइनटिन सिक्सटिथ्रि बेफोरबायदि सननिफ्रायसो बर' रावा जाबोदों बायदि मोनदों आरो बै समावथ' औ बै समाव बर'नि एसे गिदिर गिदिर सुबुंफोर दंमोन खोमा खोना बायो। ओमफाय नोंथाङा मिथिबायो नामा बै फोर गिदिर गिदिर सुबुंफोरा सोरमोन मोनथिया जेबो नङा एसे फोरमायना होदो मोनथि जेब्ला
औ। जों बे बर' जोंनि बर' हारियावहाय दावराव जुब। जों बर' हारियावहाय ओ लेखा गोरों जोंनि मिडियाम हिसाबैथ' नाइनटिन सिक्सटि थ्रिआवसो जोंनि बर' मिडियामा मोन से गुदि फरायसालि। याव सोसनजानाय जादोंमोन आरोखि दा बेनि सिगांथ' जोंनि माहारियाव गोबां लेखा गोरोंफोर दंमोन सानैसो सुबुं जायफोर असमिया बिजोंजों फरायनाय जादोंमोन आरोखि बेफोरनो जाहैबाय आ हमनाला रुपनाथ ब्रह्म ओ सरिचन्द्र बसुमतारी बेबायदिनो गोबां दं आरोखि मा होनो बिसोरो ओ बांला बा आसामिस। मिडियामजों फरायनानै बिसोरो जोंनि बर' बिजोंनि सायावहाय माखासे खामानि मावबोदों आरोना बर' बिजोंनि माखासे थुनलाइ सोरजिनाय बर' रावनि माखासे थुनलाइ सोरजिनाय जेरै खन्थाइ-रायथाइ। बेफोरबायदि सोरोलिनाय बेफोरखौ जुरि आरो ना। थिग बे बाइदिनो बैसोर सुबुं बायदि फ्रानो मा खालामबोदों लासै-लासै-लासै माबाया एसे माबा होबोनाय जादों बियो मा होबोदों माने बर' बिजोंखौ जाहोनायावहाय माखासे बिथोन होबोदों आरो माने मानसिफोरखौहाय थुलुंगा होबोनायनो फैयो माने ओरैबायदि खालामबाय जे आ जोंङो मोनसे बर' हारि हिसाबै जों बिजोंखौ मोनसे-मोनसे बानायना लांनांसिगोन बे मोनसे माबाया जसा फैनाय जादों आरोखि दा बेखौ आङो बुंबाय। ओरैनोथ' गोबां बिजों जानायसिम गोबां मा-माखासे जोंनि माहारियारि आफादफोरनि माखासे बि माबा बिहोमाफोर दङ जेरै- बि एस एस होन जेरै-आबसु होन बिसोर गोबां खामानि हरो गोबां बिथिंफोराव। बेखिनिखौनो बुंबाय आरो।
दा आं मोनसे सो बावनो गोसो आरोना उम दा जोंनि बर' समाजाव। सासे गेदेमा सु बुं दङ जायखौ गुरु होननानैबो मिथियो। नोङा होमबा। बेनि मुङानो जाबाय गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म दा। बियो माबायदि बिहोमा होदोंमोन जोंनि बर' समाजाव।
ओ बर' समाजाव ना नायनो बायदिब्ला ना गुरुदेब कालिच चरन ब्रह्म जाहैबाय मोनसे बर' हारिखौ बर' हारि हिसाबै। फोथांना लाखिनायाव मोनसे टार्निं पइन्ट हिसाबै आरो ना। टार्निं पइन्ट हिसाबै मोनसे। माबा खालामबोदों बेयो। मोजां लामाजों दैदेननोबोदोंमोन। सानैजों बुंनांगोन मानो होनना बुङोब्ला। बर' हारिया बर हारि। हिसाबै थानाय। बायदि नंलामोन मानो होनना बुङोब्ला बै समाव। बर' हारिया मोनसे धोरोम दंमोन जायखौ होनो बाथौ धोरोम। बाथौ धोरोमा जाबाय बर' हारि बे मोनसे गुबै धोरोम बे गुबै धोरोमावहाय मा सोलियोमोन बोलि होनाय खान्थि सोलियोमोन आरो बेदर बोलि होनाय दाउ, अमा बेफोरबायदि बोलि होयोमोन। आरो जादला लोंला गोबां गोदोसोनाय दंमोन आरोखि। फारसेथिं फरायनायावथ गैखायामोन। माने लेखा फरा रोङा जेबो साननो हनाय बेफोर बायदियाव बांद्राय माइन्दलि माने डेभलप नंङामोन नालाय दा बेयो मा खालामखो एसे बेफोर बायदि माने धोरोम सिबिनाय गालाय गुजायखौ नुबाय आरो बै समाव बर' हारिखौ माखासे ओ गुबुन जाथिफोरा सुखुवामोन। मानो सुखुवामोन होन्ना बुङोब्ला बर'फोरा ना, खांख्राइ, एम्बु बेफोर बायदिखौ जायोमोन। ट्राइबेल हिसाबै। दा बेफोर जानायनि था ओमफ्राय माखासे सैयामोन नालाय दा बेफोर बायदि माने सैजायै आरो गालाय गुजाय आरो सोलोंथाइनि फारसेथिं माबा मा होनो सिनसियारलि नङै बेनि थाखाय मा खालामखो मोनसे ब्रह्म धरम लांदां हिसाबै फोर माने माबादों आरोखि। इस्टाब्लिस खालामनाय बायदि आरो बेनि थ्रुयै। बेखिनियानो
दा ओमफ्राय उम उम सोलोंथाइजों लोगोसे बर' समाजनिबो खामानि मावदोंमोन नङा होमबा। जेरै बायदि हाबा हाबा होनायनि खामानि
लांदां
फैसा फैसाथ' लायोमोन बै समाव हाबा होयोब्ला
औ उम उम उम नंगौ।
थोन नागिरनाय बेफोरखौथ बन्द खालामदों नङा होमबा?
औ बेखौ बुंनो थालांदों
उम दा बिनि बादै जोंनि एबसुफोरखौ गोबां सुबुङानो मोजाङै मिथिया मानि थाखाय एबसुखौ नांगौ सोरबा सोर सोरबा बायदिसिना बुंलाबायो नि बागै दा नोंथाङाबो सासे एबसुनि बिबानगिरि महरै खामानि मावदोंमोन बायदि मोनदों आं मिथि गौ आङो दा बेखायनो बिनि सायाव एसे बुंना होबा मोजां जागोन मानोना बेफोरबायदिखौ मिथिनाया बयनि थाखाय गोनां दा एबसुनि बागै एसे बुंनानै होदो।
सु होनोब्लाथ' ओ बर' हारिनि सिंस्रि होननानै बुंनांगोन। जोङो
लोंथाइनि सायाव माबायदि खामानि मावदों?
ओ सोलोंथाइनियाव ना ओरैनो जेनेबा एबासु होनोब्लाथ' बै समनिफ्रायनो जाय समावहाय माने बर' हारियावहाय गोनांथि जादोंमोन मोनसे स्टुडेन्ट हान्जानि बा फरायसा हान्जानि गोनांथि जादोंमोन बै समनिफ्रायनो फरायसा हान्जा हिसाबै दानाय जाबोदों। मा हिसाबै बर' हारिनि सिंस्रि हिसाबै जायनि थाखाय बर' हारि रिया जेरै सिंस्रि गैयाबा जेरै सासे मानसिया गसंख्रांनो हाया बा गसंहां ख्रांनो बा थाबायनो बा मोनसे लोर सोर खालामनो हाया जायो। थिग बेबायदिनो सिंस्रिखौ गोनांथि जायो सासे मानसियावहाय बा जुनारनावहाय सिंस्रि थायो नालाय गासिबनावनो जुनारनावबो थायो मानसि नावबो थायो थिग बेबायदिनो बर' हारियावबो सिंस्रि हिसाबै एबसुआ मेन रल लाबोदों आरोखि जेरै बर' हारियावहाय खाबु मोनदों लेखा फरायनो थाखाय गोसो जाबो समाज दानाय आखल दानाय आरो रायजो जानाय बेबायदिनो गोबां बिथिंफोरावहाय मा होनो मोनसे गसंखांनो मा मोनसे मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन माने मोनसे स्टेजनिफ्राय गुबुन मोनसे स्टेजसिम जौगासार थाखाय खाबु मोनबोदों आरो बुंनाय जाबाय दा सोलोंथाइनि बिथिङावथ' गोबां माव जों गोबां बिदिनथि होबोदों जेरै मा होनो बर' फरायसाफोर बेयावहाय थुलुंगा होबोदों। फरायनाय बिथिङाव मानो होनना बुंङोब्ला बि सोरो फरायसानिनो मोनसे मा होनना बुंगोन बेखौ अर्गानाइजेसन नालाय मोनसे हानजा नालाय बिसोरो अभियासलि फरायसाफोरखौ माने थुलुंगा आरो दा जेरै नोंथाङा जेरै बायदि। बर' ओ फरायसाफोरा र इन्जिनियार फरायनो बा आइ पि एस ए सि एस बा आइ ए एस अफिसार जानो साफा सानै खाबु मोनदों बैसोरनि थ्रुयैनो जादों होननानै आं सा मानो होनना बुङोबा बिसोरनि थ्रुयै माने जोंनि बिसोरो मोनसे मा होनो जांख्रिखांनाय लाबोदोंना रिभुलसन लाबोदों सोलोंथाइनि सायाव समाजनि सायाव गोबां बिथिंनि सायाव लाबोदों आरोखि
उम।
मोनसे दासिम जोंनि बे बुब्लिसिम दं फैयो आरो।
दा होनबा एसे सुंद'नि गेजे राव बुंनानै होदो जोंनि समाजाव दायो बिजाबनि आंखाल जानानै दङ बर' बिजोंनि बेनि सायाव बेनि जाहोनखौ बुंना होदों मानि थाखाय थाखाय बेबायदि जादों-
औ बिजाबनि जाहोनखौ होनना बुङोब्लााथ' दा स्पेसिलि ओरैबायदि दानि बिजाबा ओरैबायदि जाबाय दानि ओ सरखारि बर' मिडियामावहाय मा होनो ओ। सरखारि बर' मिडियामावहाय फरायसाफोरा गोबां खमायलांबाय खार'ना जादों दानि बर' सुबुंफ्रा प्राइभेट स्कुलाव माने गावनि फरायसाफोरखौ माने गावनि फिसाफोरखौ सोसै सरखारि बर' मिडियामफोरावहाय बर' माबाखौ सोला स्टुडेन्स फोर